हेलौ।
औ खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां। मा नोंथाङा?
जिरायनानै दङ' नोंथां।
औ सावराय जागोन नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? नोंथाङा खोनादों ना? खोनादोंना नोंथाङा?